नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां।
औ। दिनै नोंथांजों आं दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ नोंथांजों आं दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सावरायनो लुबैदोंमोन। नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ। हागोन नोंथां। दावबायनाया आंनि जिउनि साबसिन हुदा एबा खामानि। दावबायनायनि गेजेरजों जों गोजोननाय गुबुन-गुबुन जायगाफोरनि आरो मानसिफोरनि सोमोन्दै मिथिनो एबा सोलोंनो मोनो। आरो मिथिंगाजों लोगोसे रंजानायबो लानो हायो।
औ नोंगौ नोंथां।
जेब्ला जों दावबायो जों गोदान गोद दान मुवा बेसाद नुनो मोनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा आदार मोनजायो। गोदान गोदान मानसिफोर लोगो मोनो आरो गुबुन गुबुन हारिमुनि सो सोमोन्दै मिथिनो मोनो एबा सोलोंनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आरोबाव दावबायनाया जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथाव जारिमिन जानानै थालाङो जायखौ जों। गोबाव समनि थाखाय गोसोखांबाय थानो हायो।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला। नोंथाङा माब्लाबा दावबायफेरबाय ना?
औ नोंथां। आं माखासे समायना जायगाफोराव दावबायहैखांबाय।
मोनफ्रोम जायगाफोरानो गुबुन गुबुन रोखोमनिमोन। माखासेयाव हाजो हाला माखासेयाव बिदिनो। दैमा दैसा बिलो हाग्राबारि दंमोन। मिथिंगानि बेफोर समायना महरखौ नुनानै आं। जोबोद रंजाखांनाय मोनदोंमोन आरो गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो।
अ जोबोद मोजां नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा मिथिंगानि फारसे। मोजां मोननाय दङना नोंथां।
औ दङ नोंथां।
बेनि अनगायैबो माखासे मुंदांखा मिउजियाम।
बागान आरो जारिमिनारि जायगाफोरावबो आं दावबायनो मोजां मोनो। बेफोर जायगानिफ्राय जों जारिमिन आरो। हारिमुनि बागै मिथिनो मोनो एबा सोलोंनो हायो।
औ नंगौ नोंथां दा। नोंथाङा हारसिङै दावबायना मोजां मोनो ना। लोगो एबा न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनो मोजां मोनो।
आङो न'खरजों एबा लोगोफोर जों। दावबायनो मोजांसिन मोनो नोंथां। मानोना आंनि थाखाय। हारसिङै दावबायनायनिख्रुइ। जयै एबा हानजायै दावबायनाया रंजाथावसिन। जयै दावबायोब्ला जों दावबायनाय समाव रायज्लायनो। सावगारि एरखांनो आरो माखासे खेलाफोर गेलेनो हायो। आरो जों गावजों गाव। मददबो होलायनो हायो। हारसिङै दावबायनायाबो जोंनि थाखाय मोजां। मानोना हारसिङै दावबायनो हायोब्ला। जों रावनिबो सायाव सोनारनो गोनां जाया। आरो जोंनि साहसा बारायो आरो।
औ नंगौ नोंथां। दा नोंथाङा माब्लाबा हारसिङै दावबायफेरबाय ना?
ओहो नोंथां। दासिमाव आं माब्लाबाबो हारसिङै दावबायफेरनाय जायाखै।
अ नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा गोबां जायगाफोराव दावबायखांबाय नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां दावबायखांबाय आं।
दा नोंथाङा इयुनाव बहाबाफोर दावबायहैनायनि थांखि दङ नामा?
औ दङ नोंथां। जोंनि हादरनि गेजेरावनो गोबां समायना समायना आरो मुंदांखा थावनिफोर दङ। जेराव आं दावबायहैनो लुबैदों जेरै दिल्ली, सिक्किम बेफोराव आरो।
औ जोबोद मोजां नोंथां।
औ। आङो बैफोर जायगाफोराव दावबायहैनो लुबै दों मानोना बैफोर जायगाफोरा जोबोद मुंदांखा आरो समायना।
औ नोंथां थारैनो।
आं बैफोर जायगाफोराव बिसोरनि थानाय बिसोरनि जानाय लोगोसे बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ मिथिनो लुबैदों नोंथां लोगोसे आं बिसोरनि जायगानि राव आरो हारिमुनि बागै सोलोंनो लुबैदों।
अ जोबोद मोजां नोंथां‌।
दावबायनायनि थाखाय जोंहा गोबां लामाफोर दं। जों बास रेलगारि, उरां, जाहाज एबा नावफोरजों दावबायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङा बबे लामाजों हान्थिनो एबा दावबायनो साबसिन मोनो?
आं रेलगारिजों दावबायनो साबसिन मोनो नोंथां। मानोना जेब्ला जों गारिजों दावबायो जों बायजोआव नुहुरनाय माखासे मिथिंगायारि नुथाइफोरनिफ्राय गोजोननाय एबा रंजानाय लानो हायो। हान्थिनाया समाव जों गोथां फोथार हाजो हाला दैमा दैसा गामि नोगोर नुनो मोनो। अब्ला जोंनि दावबायनाया जोबोद रंजाथावना जानानै फैयो।
औ नंगौ नोंथां।
दावबायनायनि सिगां जों बेनि फारसे सानग्रोनांगौ जायो। टिकेटफोरखौ गोनांथि जायोब्ला दानग्रोनानै लानांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां।
जों जों लोगोआव गोनां थि जानाय गाननाय जोमनाय दैनि बथल मुलिफोर आरो गावनि गोनां डकुमेन्टफोरखौ लाफानांगौ। जों बोथोरखौबो सिगां नायग्रोनांगौ। जाहाथे जों लोगोआव गोनां जानाय गाननाय जोमनाय लाफानो हायो आरो
जेब्ला जों दावबायो रैखाथि बिथोनफोरखौ नोजोर होनानै सोलिनांगौ जायो आरो। जों जोंनि मुवा बेसादफोरखौबो जोथोनै लाखिनायजों लोगोसे आबहावाखौबो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ। जेराव मेरावनो जाबोर एबा दाखोर दाला गारनो नाङा आरो। जायगानि मानसिफोरखौ मान होनांगौ आरो बिसोरनि हारिमुखौबो मान होनांगौ।
औ नोंगौ नोंथां।
दावबायनायजों जोंहा गोबां मुलाम्फा दं।
बेरायहैनायनि सिमां दङ नामा?